अह
हेल' नोंथां।
औ औ नोंथां।
नोंथांनियाव आवाजखौ मोजाङै खोनादों ना?
अ अ खोनादों दे नोंथां।
हेलौ नोंथां।
ओ औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथां आंनि आवाजखौ मोजाङै खोनादों ना?
अ खोनादों दे मोजाङैनो खोनादों। खोनादों दे मोजाङैनो।
हेलौ नोंथां।
हेल'
नोंथांनि आवाजखौ माने एसे नांथा नांथा फैगासिनो।
दा मोजां खोनाबाय ना? दा खोनाबाय ना? खोनाबाय ना दा?
हेलौ
हेल' ओ खोनाबाय दा जायो बिदिनो अ नोंथां खोनादों दा? खोनादों ना? खोनादों ना?
नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना मोजाङैनो?
मोजाङैनो खोनादो। अ खोनादो। हेल'
हेलौ